हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आं सेराव दिनै बे। कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांनिसिम आं माने मोनसे गोनांथार। टपिक सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां आं माने नोंथांजों गुबैयै जोंनि बर'नि गाननाय। जोमनायनि बागै माने रायलायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरदोंमोन आरो। नोंथाङा आंजों रायलायनो थाखाय नोंथाङा राजि ना?
औ औ औ राजि नोंथां थारैनो राजि।
औ नोंथां। होनबा नोंथाङा आं नोंनिफ्राय एसे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै एसेम मिथिना लानो सानदों आरो। नोंथाङा एसेमान आंनि सेराव फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन ओ नोंथां ओ जोंहाथ'। जोबोर मोजां। ओ आयदा लानानै नोंथाङा सावरायनो सानदों जोबोर मोजां मोनदों आङो। ओ जों सानैया सावरायलायनानै थारैनो गोजोननाय मोन नोंथांजों सावरायनानै आङो
औ नोंथां।
औ दा जोंहा जानोखि जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनदों थ' जोंहाथ' उम मोनसे हारिमुवआव थांनानै थानो थाखायथ' जोंहा ओ बाइक रोखोमनि ओ बाहायनाया ओ राव धोरोम आसार खान्थि- बायदि बायदि ओ जानाय लोंनाय- दामनाय देनाय रोजाबनाय मुसुरनाय बेफोरो गोनांथिथार जानानै फैयो नङा होमबा
औ नोंथां।
औ दा बेनि गेजेरावबो जोंहा- जोंनि बर' हारिमुआवहाय गाननाय जोमनायाबो गोनांथार जानानै फैयो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ।
औ औ दा बेनि बेलायावनो जोंहा नुनो थाङो जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरावहाय जों नुनो मोनो जानोखि जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ दानाय लुनायावथ' गोबां आखा फाखा नङा होमबा गामि गफानि ओ ओनसोलनि ओ जानोखि आइ जेबा सिख्लाफोराहाय जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो एबा गावनि न'आवनो ओ हिसानसालियावहाय हिसानजों ओ दख'ना गामसा आर'नाइ ओ फास्रा जोमग्रा बिदन दख'ना थावसि ओ बायदि बायदि रोखोमनि जि जोम दानानै जोङो गानबोनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा औ औ थिग बे बेबादिनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा आइजोफोरखौहाय ओ जोङो ओ लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ खायसे खायसेखौहाय खायसे खायसे गामियावहाय ओ थावख्रि लुनानै इन्दि खुन्दुंजों ओ सि जोम दानानै गाननायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा जोमनायफोरखौबो औ औ थिग बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ मख' जायो नङा होनबाय इन्दि खुन्दुं लुनानै जि दानाया औ थिग बेबायादिनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमै बायदि बायदि गान्नाय जोमनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बर' आइजोफोरा ओ गावनि आखाइजोंनो अग्रं दख'ना लांगा दख'ना ओ जोमग्रा बायदिफोर दानानै गावसोरो गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां नोंगौ
दा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन समान गुबुन गुबुन गुबुन खामानि मावनायाव गुबुन गुबुन ओ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो नङासै होमबा जेरैनोखि जोंहा जोंनि आइजोफोरखौहाय गामि गफायाव थानाय समाव जोङो अग्रं दख'ना गाननानै थानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
औ औ बेनि उनावहाय ओ जोङो नुनो मोनो ओ गुबुनाव बाहा थाइ बाजार बहाबा आलासिफोर जानो थांनायाव जोंहा लांगा द खना स्राय गाननानै थांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बायदि बायदि थिग बेनि गेजेरजों जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव मख'नो थाङोब्ला ओ जोङो आइजोफोरखौ देलायफब माफब ओ जोङो थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ थिग बेबादिनो आसान गहेना सना रुफा गाननानै
औ नोंथां
जोङो खानाय खाफबनानै ओ थांनायखौ नुनो मोनो एबा थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बेबो मोनसे गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोलैगोन नङा होमबा देलायनायाबो औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुंबावजायै जोंहा बायदि बायदि जेरैहाय
औ नोंथां
खैना गोदान जोंनि बर' हारिमुआवथ' हाबा जुलि जायो नालाय बेवहाय जोंहा खैना गोदानखौ दख'ना थावसि गानहोनाय जायो नङासै होमबा
औ नोंथां गानहोनाय जायो।
बायदि रोखोमनि ओ गहेना फाथिजों ओ साजायना नै खैना गोदानखौ ओ समायना महरनि खालामनाय जायो जोङो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा ओ
बायदि बायदि रोखोमै बायदि बायदि हाबाफारियाव गान्नाय जोमनाय नुनो मोनो जेरैहाय बैसागु बो थोरावहाय जोंहा बर' आइजोफोरखौ ओ जानि खि दख'ना गोमो ओ बेथिंजाय ओ बायदि रं बिरंनि आर'नाइ फास्रा जोमनानै ब्लाउस गोजा गाननानै ओ जोङो देलाय मालाय बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नुनो मोनो।
आ बेनि बेलायावनो जोंहा हौवाफोरखौ नायनो थाङोब्लाबो हौवा फोराबो जोंना ओ जानिखि गामसा गाननानै थानायखौ नु नुनो मोनो बेनि उनावहाय ओ जोङो गामसा गाननानै थानायखौ नुनो मोनो जिहेथु आथिखालथ' जोङो आ जानिखि आथिखालनि गोदो गोनोखो जुग एबा जा गोदान जुग बेवहायथ' जोंहा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय अखारबाय नङा होमबा औ औ थेवब्लाबो जोङो ओ गामसा गाननायखौ नुनो मोनो ओ खायसे खायसेखौ नाथाय खायसे खायसेखौ गानि खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां गाननायबो नुनो मोनो गानैयबो नुनो मोनो।
औ दा नोंथाङाबो आंनो ओ जोंनिखि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बेलायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां नोंथाङाथ' बुंनो थाङोबा गुबैयै माने जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनायनि फारसे नों नोंथाङा गोबाङैनो आंनि सेराव फोरमायबाय आरो बे फोरमायनायखौ आंबो मिथिनानै गोबां रंजादों। आरो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि जोङो गाननाय जोमनायखौ गुबै नायनो थाङोबा दिनै जोङो गिबियावनो जों बेखौ मखनांज मखनांगोन जे दिनै जोंनि हारिया मोनसे सिनायथिया हारिनि दिनै जोंनि मोनसे सिनायथियानो जादों जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
दिनै मोनसे हारिया जुदि गाननाय जोमनाय थायोब्लासो बै हारिखो बेबायदिनो दिनै बिस्राबो मोनसे गाननाय जोमनाय दङ होननानै मिथिलायो नङा होनोमबा नों
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गाननाय जोमनायखौ आंथ' नायनो थाङोबा माने गोबां रंजानाय मोनो आरो जे जोंनियाबो बेफोरबायदिनो मोजाङै मोनसे गाननाय जोमनाय दङ होननानै दिनै नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनाय बायदि जोंहा दिनै गोबां गोबां दिनै गाननाय जोमनाय फोर दङ जेरैबायदि जोङो ओरैनो थाबा गुबुन गाननाय जोमनाय दङ जों खामानियाव थांबा जोंहा गुबुन गाननाय जोमनाय दङ। बेजों लोगोसे दिनै जोङो हाथाइ मेला बा बेफोरबायदिनो दिनै जों रंजानाय समावबो दिनै जों बर' हारिनि गेजेराव माने गोबां गुबुन गुबुन गाननाय जोमनाय दङ आरो।
दङ दङ दङ दङ
बेनि सायावनो दिनै नोंथाङा फोरमायबाय जे जुदि जोंनि गामि ओनसोलाव जुदि हाबाफोर जायोबा दिनै जोङो खैनाखो दिनै जोङो गोबाङै दिनै जोङो दख'ना थावसि गान होनाय जायो होना नोंथाङा फोरमायबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा आरोबाव फोरमा फोरमाबायबाय दे दिनै जोंनि बर' ओनसोलाव जुदि जोंनि आइजोफोरा ओरैनो थानाय समाव दिनै अग्रं दखना गाननाय बेफोरबायदिनो माने आं आङो माने नोंथांनिफ्राय गुबैयै माने बांसिनैनो मिथिनो आरो नों थाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय।
औ
आरो आं दिनै फोरमायबावनो लुगैनाया बेनो जे दिनै जोंनि बर' हारियाव दिनै बेफोरबायदि दानाय लुनायखौबो बेफोरबायदि माने गाननाय जोमनाया माने जों गावनो बर'फोरा दा दायो लुयो आरो
औ-औ नंगौ।
बे आरो जोंनि थाखाय बांसिन मोजांसिन नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
दिनै जोंनि आइजोफोरा दिनै गावनि आखाइजोंनो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनै दख'ना दायो दिनै गामसा दायो दिनै जोमग्रा दायो दिनै ओरैनो दिनै मोदोमाव लानाय जि दायो नङा होमबा नों
नंगौ नांगौ नंगौ नंगौ।
थारैनो दिनै जोङो माने बुंनो थाङोबा जों बर' हारिया माने खाफाल गोनां। मानो होनना बुंङोबा दिनै जोंनि हारिया दिनै गावनो दायो गावनो गानो जोमो आरो दिनै जोङो दिनै जोङो गुबुननियाव माने जों दिडपेन्डेन्ट नङा दिनै जोङो बर' हारिया दिनै मोनसे सेल्फ इन्डिपेनडेन्ट आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां।
अ नोंथांखौ आरोबाव गेजेरावनो मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों आङो जोंनि बर' हारिमुआवहाय जानखि ओ जोङो हा दख'ना बायदि बायदि रोखोम दायो नालाय नङा होमबा गानग्रा जोमग्रा बेवहाय जोङो मा मा रोखोमनि आगर एरफबनाय नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां जोङो आगरनि बेलायाव जुदि जोङो सावरायोबा जों दिनै नुनो मोनो। दिनै जोंहा बर'फोरा दिनै दिंखिया आगर होननाय दोङो। दिनै फारौ मेगन आगर होननाय दङो बेजों लोगोसे खासि आगरबो दोङो आरो बेबायदिनो हाजो आगर दोङो नङा होमबा नोंथां माने बेफोरबायदि गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव माने गोबां आगर दोङ आरो जाय फोर दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा गुबैयै दख'नायावबो सोयो। बेबायदिनो जोमग्रा हियावबो सोयो गाननाय जियावबो सो सोयो आरो बेजों लोगोसे माबेबा समाव दिनै जों गामसाफोरावबो सोनाय नुयो नङा होमबा नों
नुयो नुयो नुयो थारैनो औ औ।
बेफोरो माने नायनो गुबैयै गोबां समायना जायो। आरो दिनै जों साम सानफ्रामनो बर'फोरनि माने गाननाय जोमनायखौ माने बांसिनै माने मोजांसिन नुहैयो आरो
औ आगरानो औ औ
आगरा माने गुबैयै माने गोबां जोंनि जि गाननाय जोमनाय माने बांसिनै माने मोजांसिन नुयो आरो समायनाबो खालामो औ नों थां बेखायनो आं सानो जे दिनै जोंनि बर'नि जायफोर दानाय लुनाय बेफोर दानाय लुनायखौ दिनै जों अरायसम लाखिनांगौ होनना जों सानो आरो दिनै जेरैबायदि जोंनि गोदोनि आबौ आबैमोना जेरै दायै लुयै बिस बिथांमोनहा। दिनै गानबोबाय जोमबोबाय बेबायदि बेदिनो आंबो सानो जे दिनै जोंबो बे दानाय लुनायखौ दिनै जों अरायसम लाखिनांगौ आरो आरो बेखौ दिनै जों फोथाङै दोननानै फैबाय थानाय जों समनि थाखायबो बेखौ माने दोननांगौ। आं दिनै सानो आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव एसेमान माने फोरमायना होदो नोंथाङा आं जिथ' जे दानाय लुनाया जेरै फैगोन दिनफोरालागैबो थानांगोन होननानै बुंबाय बिनि सायाव नोंथाङा एसेमान फोरमायना होदो।
औ औ थारैनो नोंथांनि साननाया जोबोर मोजां। मानो होनोब्ला थानांगौ नोंथांनि बुंनाया थार। मानो होनोब्ला जोंहा गोमालांगोन बेफोरखौ फोथांना लाखियाबा नङा होमबा। जोंनि इयुन जोलैया ओ बेफोरखौ सोलोंना हानांगौ हानायमानि माबादिहाय जोङो दानांगौ लुनांगौ। नङा होनब्लाथ' जोंनि हारिमुआव दानाय लुनायानो गैया जालांगोन गोमालांगोन। नङा होमबा गासिबो गोमालांजोबगोन। थिग बेबादिनो जोंहा दानाय लुनाय गैयाब्ला जोङो गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय ओ गाननांगोन गुबुन हारिनि ओ गाननानै अरायबो सोलिनांगोन बिब्दिब्ला जोंहा ओ गोमालांनो गोबां खाबु थायो नङा होमबा। फंबाय दानाय लुनाय गैयाबा औ औ। दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ जानखि जोंनि दानाय लुनाय। दानाय लुनाय होनोब्लाथ आथिख खाल गोबां रोखोमनि गोनोखो मुगाजों मेसिनारिफोरजोंबो दानाय लुनाय खालामना। हायो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
जानिखि जोंनिखि ओ जानिखि गोबां रोखोमनि ओ मेसिनफोर जेरैहाय ओ गेदेर गेदेर मेसिनफोरजों जोङो दानो लुनो हायो। आथिखालथ' जों बाहायनायखौ नुबोगासिनो दङ नङा होमबा दानाय लुनायनि बेलायावनो।
औ नोंथां नुबोगासिनो।
खोनादोंना औ औ। थिग बेबादिनो बेफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ दानाय लुनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ'। दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।